औ नोंथां। बुंंलाय नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दं दा?
औ फ्रियानो दं बार'।
औ होनबा जोङो मोनसे आइदि दनि सोमोन्दै सावरायनि जागोन ना नोंथां?
औ जागोन।
औ आयदाया जाबाय बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
औ। ब
नोथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरनि गोथाव जानाय जानाय
औ बर'नि जिथुनाखि गोथाव जानाय जिथुनाखि ओंख्रि बा मुवाफोर होनोब्ला ओ जोंहा अनला ओंख्रिखौ बुंनांगोन अनला ओंख्रि जाय जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे फेभारेट ओंख्रि। अनला ओंख्रिखौ बांसिन एनै दाउ बेदरफोरजों संनानै जायोब्ला गोथाव जायो। आरो बेवहाय खायसेया बे अनला ओंख्रिखौ खार नानै सनाय जायो आरो खसे खायसे बेखौ थावजोंबो संनायखौ जों आं नुनो मोन आरो आरो अनला ओंख्रिया खोब बेखौ जोंनि बर'फोरनि हाथासुनिफोरावबो बाहायनाय जायो। आाथासनियावबो अनला ओंख्रि संनानै हौवा गोदान हिनजाव गोदान खौ जाहोनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे ओ रायजो राजाफोरखौबो बे अनला ओंख्रिजोंनो दाउ अनला बेबायदि जाहोनो नायखौ जों नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो माइरंनिफ्रायनो देनानै जेनाखि माइरं गुन्दै खालामनानै बेखौ अन गुन्दै खालामनानै बेनिफ्राय जेनाखि बेखौ खायसे खायसे गलायो गलायनानैबो खायसेखौ ओ ओंख्रि जेनाखि माबायाव संनायाव बा दैयाव होसननायखौबो जों नुनो मोन आरो अनला ओंख्रि संनाय बायदियै आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो जानो गोथाव जायो आरो थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रैल नङा सबाइ ओंख्रिनि खोथा बुङोब्ला सबाइ ओंख्रियाबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओ गोथावसिन मोनसे ओंख्रि महरै बेबो मोनसे सबायखौबो बेबायदिनो हुख्रेमनानै जनाखि जों सारायाव एवनानै एवखांनायनि उनाव सबायखौ खामफ्लबा माखासे बेबायदि सिलपाथाफोराव बेखौ अननाय जायो माने अननानै उग हुख्रेमनाय जायो आरो हख्रेमनानै गुन्दै खालामनानै बेखौ ओ दै गुदुाव होनाय जायो दै गुदुं फुदुंनानै दै गुदुङाव होनानै बेखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो खायसे खायसे बेखौबो खारैजों बांसिन संनाय नुनो मोनो। फ्राय खारैजों सङो बेबायदिनो मोनसे जानो गोथाव जायो आरो बेखौ दाउ बेदर आरो अमा बेदरफोरजों सङोब्ला बांसिन जानो गोथावसिन जायो आरो नोंथाङा मा फोर बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै माबाफोर मोजाङै मोनथियो नामा?
औ होनबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो‌ एसे फोरमायनि जेरैबायदि नोंथाङा अनलानि सोमोन्दै गोबां बुंबाय नङा होनबा अनलाखौ जोङो गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय बिबार बिलाइफोरजोंबो जानो हायो जेरैबायदि ओ जोंनि बे बासुखा बिबार ओ फोरजोंबो अनला जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गाम्बारि बिबार बेबायदिनो ओ सेवालि बिबार बायदिफोरजोंबो अनलाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो अनलाजों ना होननानै सेवालि बिबारफोरजोंबो अनला जानायफोरखौ जों नुनो मोनो थाइबें बिलाइफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि मुंदांखा ओ ओंख्रियानो जाबाय अनला ओंख्रि नङा होनबा बिथाङा दा एसे फोरमायलांबाय आरो बेबायदिनो ओ जोंहा बर'फोरा सबायजों दाउ बेदर ओंख्रिखौबो जोबोद गोथावै सं संनानै जायो आरो सबायजों साम' आरो नारजि नारजिजों अमा बेदर बायदि जेरैबायदि आरो नाफाम नाफामा जोंनि बर' फोरनि जोबोद मिलोहाब गोथाव जाग्रा मोनसे मुवा नङा होनबा औ बेबायदिनो जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओ गोथाव जाग्रा मुवाफोर दं आरो बेफोरखौ जोङो जेरैबायदि मेनानै जोंङो आरो सावनानैबो जायो नंङा होमबा आरो ओ दै लाव लावै ओंख्रिबो संना जायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोर दं आरो गोबां रोखोमनि ना बेदरफोरखौबो जोंनि बर' समाजाव जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नोंथाङा नाफाम ओ जेनाखि बानायनायनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा?
नाफाम बानायनायनि सोमोन्दैथ' आं
ए
आं जिखिनिखौ मिथियो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायगोन जेरैहाय औ जेरैहाय ओ ना नाफाम नाफामखौ सिगां नाखौ एसे अराव नङाबा सान्दुंङाव एसे फोराननानै लानाय जायो नङा होनबा बेनि उनावहाय ओ बिनि बिनि उनावहाय बिखौ ओ बिनि उनावहाय बिखौ देनाय जायो आरोना मोजाङै देना लानाय जायो आरो बेयावहाय ओ थास' बिसंजों बेखौ उवालाव देनानै माने मोनसे औवानि माबे औवानि बेबायदि माबायावबो दोननाय जायो आरो नङाबा। दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो बांसिनैनो बेबायदि माबा मोनसे भया बथलफोराव सोनानै मोजाङै खाथेनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना आं एसे औ बेनि सोमोन्दै एसेबांखौनो मिथियो नोंथाङा माबाफोर मिथियो नामा? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ ओरैनो नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' न'खरनि बे मोनसे ओ बाथोन बा बेखौ ओंख्रिफोरजों संनानै जाग्रा मोनसे बे जोंनि एंगार गाहाय ओ मोनसे जाग्रा मुवा होनना बेखौ बुंनांगोन। आरो बेखौ जोंनिथिंजायै बांसिनानो दैमाफोरनिफ्राय मोननाय नाखौ बेखौ बानायनाय जायो। आरो बेखौ बुंनांगोन दि बे ना फामखौ जों बे गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय कार्टनाव फैनाय नाफोरखौ बानायब्ला नाफाम जाया बेखौ ओ नुयो जिथुनाखि बैफोर नाफोरा माखासेया जानो नागिरा आरो फ्राय ओ मोजांसिन जायो होमब्ला जों दैमा दैसानिफ्राय मोननाय नाफ्रा बांसिनै माने बेबायदि नाफाम बानायनायाव मोजां जायो आरो। आरो नाफामाव नों बुंनाय बायदिनो बिदिनो थास' बिसं आरो बायदि बायदि बेयाव मुवा बेसादफोरखौ ओ जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ होनानै बियाव खौ बानायनाय जायो आरो ओ नाफामखौ
औवा हासुं
बिदिनो बाथोन संनानै बो जायो आरो बाथोन संनानै बा बाथोन एवनानै जायोबा आरो खायसे खायसे बे नाफाम बिदैबो फुदुंनानै जानायखौ जों जों नुनो मोनो आरो।
औ
बेबायदिनो ओ नाफामा मोनसे जोंनि बर'नि जाग्रा मोनसे मोजां मुवा। ओ आरो गुबुन फोरबो बिदिनो बर'नि बाथोनफोरनि सोमोन्दै एसे मोनथिबावनांगौ जेरै खांख्राइ बाथोन
औ नंगौ।
खांख्राइ बाथोनखौबो जोङो दैमाबा दै सानिफ्राय जों हमनानै उनाव जिथुनाखि देनानै जायो बेहायबो मोनसे ओ बुरा भट होननाय मोनसे बिफां थायो बे बिफांजों फ्राय खांख्राइ बाथोनखौ देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो खोब गोथाव जायो आरो बेवहाय सामब्राम गुफुर आरो बानलु गोथां बायदिसिना होनानै देनानै जायो आरो सोरबा सोरबा बे बेबायदिनो दैज्लां बोथोर समाव बे बाथोनखौ देनानै माखासे ओ आबाद फोथाराव खामानि मावनाय आबादारिफोरनो जाहो होयो आरो आरो खायसे खायसे माइ गायनायावबो लांनानै माइ गायगिरिफोरनो जाहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायखौ जोङो खांख्राइ बाथोन आरो बेबायदिनो ना गोरान बाथोन आरो ना गोरान खौबो बेबायदिनो सामब्रामफुर बा बायदि बायदि बेबायदिनो ओ हाइजें होनानै देनानै बेबायदि लांनानै ओ खोब फोथाराव माने गोथावै जाहैनायखौ नुनो
औ औ औ नोंगौ औ नोंथां।
ओंख्रिबाव होनो होनोमब्ला आरो मोनसे खालामजाथाव बेनो जाहैबाय बेनो जाहैबाय ओ नारजि अमा। माने नारजि दोलो नारजि दोलोखौ ओ नारजि बिफांनिफ्राय बिलाइखौ खाखांनायनि उनाव फोरानो। फोराननानै। ओ बेखौ ओ गेस्रेम खालामनानै जेनाखि ओ दै। खौ ओ ग्लब ग्लब गुदुं होनानै बेखौ ओ जेनाखि संनाय जायो आरो बेबायदिनो नारजि दोलोखौ संनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ खायसे खायसे नारजि दोलो बो जायो आरो खायसेया दोलो जायालासिनोबो बेखौ बिदै फुंनानै जानायखौ नुनो मोन आरो। जैरै ओ नारजि खौ ओ दैखौ फुदुंनानै बेखौ ओ गेसरेम खालामनानै ओ गुन दै खालामनानै जेनाखि दैयाव होनाय। नुनो मोनो होनानै आरो बेबाय दिनो बिदै फुदुंनानै जानाय आरो बेखौ ओ ना गोरान आरो बा नाफामफोरजों नानै फुदुंनानै जायोबा बांसिन ओ गोथाव जायो आरो।
औ औ थिगानो नोंथाङा बुंनायाबो थिग गोबां बुंबाय नङा होनबा जेरैबाय ओ ओरै बाथोननि सोमोन्दै बुंनायावनो आंङो गांजेमाखौ गोसखांबाय। नङा होनबा गांजेमायाथ' जोंनि जोबोद गोथाव जाग्रा मोनसे। ओ आरो बेबायदिनो गांजेमा बाथोनफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मेनानै जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो नाफोरखौबो मेना जानाय बो जों नुनो मोनो नंङा होनबा ना मावाफोरखौ मेनानै जानाय जों नुनो मोनो। जेरैबायदि आरो सावनानैबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै ना गोरि। बेफोरखौ जोङो आरो खांख्राइफोरखौबो सावनानै बाथोन देनायखौ जों नुनो मोनो। नंङा होनबा औ बेबायदिनो जोंनि गे जेराव ओ गोबां रोखोमनि गोथाव जाग्रा मुवाफोर दं आरो नोंथांनिफ्रायबो गो गोबां रोखोमनि ओ जा गोथाव जाग्रा जेरैहाय बाथोनानो जा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय आरो खमाबो जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोंनोसै नामा नों
औ औ नोंथां दा दनसेनि उनाव गुबुन मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायबावलायनो
औ औ जागोन दे नोंथां।